हेलौ
जाबाय दा खोनादों बा?
औ खोनादों नोंथां।
उम
नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ।
मानि बागै?
नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ मादि संनाय जायो बिनि बागै खोन्थानो हागोन नामा एसे।
अ ओंख्रिनि बागै
औ।
अनला ओंख्रि संनाय
औ।
अनला ओंख्रिखौथ ओरैनो अनला गोजा ना जेनेबा माबा मोनसे होफानाय?
अनला ओंख्रै अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होगोन नामा अनला ओंख्रिखौ माबायदि संनाय जायो एबा अनला ओंख्रियाव मा मा होनानै संनाय जायो। जेनेबा जो अनला ओंख्राइखौ संनायनि सि सिगां मा खालामग्रोनांगौ बेखौ खोन्थाना होबानो जागोन आंनो
अ अनला ओंख्रिखौहाय गिबियाव अ माइरंखौ सोमबाय माइरं सोमनानै दे देना लानांगौ आरो गुन्दै खालामनांगौ बेनि उनाव खारै सारै नांगौ। बे अला खारै संनायाव नों जुदि माबा मोनसे बेदर बा बेखौननो माबा मोनसे होफानोबा फास आवनो नो बेदर होबा बेदरखौ एवफ्रामग्रोनना लानांगोन बेनि उनाव ओ दै होनांगोन दै खारै लगाय नानानै। जाबाय ओमफ्राय बे दै हारिया गोदौब्ला नोङो ओ माइरं गुनदै देनायखौ होना होबा जागोन आरो
औ।
मनानै गोदोरबाय होमबानो जाबाय आरो
अनला अनला ओंख्रियाव बाहा ओ बाहायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो माइरंखौ नोंथाङा होननाय बायदि माइरंखौ जोङो सोमना लानांगोन। एसे गुरै जानायनि देनायावमोन ना आरो बेखौ गायहेनजों देनाय जायो बिनि उनाव बेखौ जोङो ओ दैदुंखौ फुदुंना नांबाय आरोना जेनबा नोङो बेखौ एवनानै लाग्रोनांगोन ओ एवना लाग्रोनानै ओमफाय ओ अनला खारैयाव दैया जुदि ग्लब ग्लब गोदौनायनि उनाव जोङो ओ बे अन गुन्दैखौ जोङो आखाइजों एसे फि फि साराना होनाय जायो आरो ना। बिनि उनाव जोङो ओ दाउ बेदरखौ हरनाय जायो। बेनि उनाव जोङो अनला ओंख्रियाव एसे मो दोमनायनि थाखाय गोथाव जानायनि थाखाय जोङो अनला ओंख्रियाव बायदिसिना मस्ला स्ला जेरै ओ ओ रु गुन, सामब्राम, दुन्दिया होनाय जायो आरो ना एसे ओ अनला ओंख्रिया गोथाव जानो थाखाय बिनि उनाव जोङो ओ खारैखौ होनाय जायो आरोना
उ माने आं बारा संबाय थाया नालाय
खालायै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
बेखौ जों ओ बे मिथिंगा बिखायावनो मोन नाय थालिर थालिर बिफांनि फस्ला बा थालिरनि गासै माबाखौनो उम बानायनाय जायो आरो जेनेबा जेरै थालिर फस्ला बिलाइ फिथाइ बायदिसिना बेफोरखौ लानानै अ नों फास्टावनो थालिर बे फस्लाफोरखौ जिरग्रोनां गोन बिनि उनाव सानदुङाव होनांगोन सानदुङाव फोरान्नायनि उ नाव बेयो ओ रानोब्ला बेखौ सावनांगौ आरो सावनायनि उनाव जे बेयो गुन्दै जाबाय बेखौ मोजां सालिनानै एकदम माबाखौ मिहिखौ लाखिनांगौ आरो
औ जेरै ओ आयथिया थालिर जेरै आयथिया थालिरनि आरो ओ उमुथ्रुफोरनि आय एसे गोबाब जायो नामा? ओमफ्राय थालिरखौ जों फार्स्टआवनो दानग्रोनानै ओ दंफांनिफ्राय दाननानै जिरनानै सान्दुंङाव होनानै जेनेबा बियो गोरान जायोब्ला अब्ला जों बिखौ सावो सावनानै बिनि हाथफ्लाखौ जोङो ओ सालियो सालिनायनि उनाव बिनि गुन्दैखौ जोङो ओ नालेंखरनि खरखा जेनेबा जाखान्दा खरखा गारा बेयाव होनानै जोङो ओ सरला लाग्रोनाय जायो बिनि उनाव बिनि रिसिखौ जोङो ओ जेरै अनला ओंख्रै, नारजि ओंख्रै, जेनेबा सिखिनि हक सबायजों सामजेनेबा खारै मैगं जों बाहायनाय जायो। बे खारैखो एसे गोबाब जानो थाखाय मेगनाव
उम । औ ।
आरो नोंथां ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा ओ अमा बेदरखौ माबायदि संनाय जायो?
निमाहा हो नोंथां अमा बेदरखौ आं बारा माबानाय जाया आरो एसे रोंनाय नोङा आरो
दे ।
नोंथाङानो फोरमायना होदो ।
माबा अमा बेदराथ' एवनायाव इजि सोखा।अमा बेदरखौ जोङो जिखुनु बुस्थुदोनो संना जानो हायो जेरै आलुजोंबो संना जानो हायो बेखौ एवनानै अमा बेदराथ' जोंनि बर'नि मोनसे फेभरेटखा ।
उम ।
जेरै नारजि अमा बेयो जोंनि बर'नि मोनसे ओ जानाय आंगो मुवा।
ओम ओंख्रि
औ नारजि ओंख्रिनि ओ सायाव फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा माबायदि संनाय जायो नारजि ओंख्रिखौ?
नारजि ओंख्रिखौ? गिबियावनो ओ नारजि नारजिया मानिफ्राय ओंखारो? नारजिखौ फार्स्टआव नो बिदि बेगर मोनोना बेखौ फोयो आरो फोनानै बियो खिलिबा लिबाइ बुलाय ओंखारबाय बेयो माने बिलाइफोरा राबा बिखौ खानानानै फोरानो आरो
औ ।
फोराननायनि उनाव बियो रानबाय राननायनि उनाव बेखौ थारा सारा गार माने आ थ जानो सङोब्ला बेखौ सिगाङाव नारजि गोरानखौ दैयाव सोमनांगौ आर रो दैयाव सोमनानै इसे गुरै जाबाय बाद ओ साफा खामबाय
औ
इदिनो मा मा खामो मोनथाय इसे बावलायलांबाय आरोखि गोबाव जाबायना संलिया नोंनो इसे फोरमायना होदो नामा?
नारजियाथ फास्टाआवनो जों फाथोनिफ्रायसो मोनो नालाय। फाथो जेनेबा फाथो बिफांनिफ्राय जों नारजिखौ मोनो फाथोनिफ्राय जोङो जेनेबा बिलाइखौ खाना दोनबाय खानाय दोननायनि उनाव जोङो बेख खौ सानदुङआव फोरानबाय। फोराननानै जेब्ला बि रानोना अब्ला बेखौ जोङो ओ नारज जि जों अमा बेख थ जोंनि फेब बरनि माबाखाना। बेजों संनाय जायो आरो नायजि नारजिखौ जोङो ओ जेनेबा सोरबाफोर ओ थैयोबा बेनि खारजो खुंनायाव जोङो नारजिखौ बाहायनाय जायो सोर एबा नारजि अरगारनाय होनो आरोना जोंनि बरआव बेखौ जोङो ओ नारजि अरगारनाय। होनना होननाय हिसाबै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नालाय बेनिखायनो जोङो ओ बिदिनो ओ खारजोआव होनाय जायो। आरो जोङो जेब्ला मानसि सावनानै फैयो अब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो गालांखानाय आबै आबौमोननि मोनसे नेम नालाय बेखौ जोङो मानसि थैयोबा जेब्ला जुगुन्दै लानानै जोङो अर सावनानै बे नारजिखौ ओ आखाइजों हांनाय जायो मानोना जोङो बेखौ नारजि अरगारनाय होननानै बुंनाय जायो। औ नंगौ नोंथां
तेन मिनिट हल ना?
नोंथाङा नोंथाङा आं नो ओ सबाइजों सामजों माबायदि संनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा आंनो